औ
खलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ खोनादोंबा आंनि आवाजखौहाय?
औ खोनादों। ओ दा जोङो माबा बोरैहाय जों रांखावरि खामायनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलांनोसै।
औ औ सावरायनो हागोन।
आं जागायनो सानग्रोबाय जेनेबा रां‌ खावरिया जोंनि जिउआव गोनांथार गोनांथार बेनि थाखाय माने जों रां रुफा खामायथारनांगौ जायो। दा बिदिनो रां रुफाखौ जों बोरै खामायनो हायो। थ' रां रुफा खामायनो थाखाय जों माबा मोनसेबाबो खामानि मावग्रोनांगोन जागोन। बे खामानिनि नि सोलायै जोङो रांखावरिया आरजिनो हागोन आरो ना गुबुननि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनानै बेनिफ्राय रां लानाय बे माने मोनसे ओ गुबै बिखान्थि मोनसे रां रां आरजिनायनि। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ दा बेनिखायनो जेने जेनेबा जोङो ओ बांसिनैनो लाइमोनफोरखौ ओ जेनेबा जेनेबा गोबां लाइमोनफोरानो न'खराव दिपेेनडेन्ट थायो रांखावरिनि थाखाय नाथाय बिसोरबो माने रांखावरि खामायजायो आरोना जोंनि रांखावरि खामायग्रा न'खरनि गोरा गाहाया माने बांसिन जायो जाय रांखावरि खामा खामायो। नाथाय ओ जोंनि फरायसाफोराबो रांखावरि खालाम खामायनो हायो थ' बेवहाय माने गोबां राहा लामा दङ रांखावरि खामायनोबो थ' बेवहाय नोंथाङा एसे रांखावरि खामायनायनि राहा लामाफोरनि सोमोन्दै माबा बुंगोन ना?
औ ओ रांखावरि खामायनायनिथ' गुबुन गुबुन बिदिनो जोबोद बुरजा माने राहा दङ'। नाथाय बांसिनै जोंनि गामियावहाय आं बुंनो थाङोबा आबाद दानो मोनसे मेन आरो जायजों बांसिन न'ख'रानो माने रांखावरिफोरखौ खामायो आरो। जाय जों न'खरफोरखौ ओ बिदिनो खुंबोगासिनो आरो आं सानबावो आरो बिदिनो गुबुन गुबुनफोरा बिदि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव बिदिनो ओ सरकारनि साख्रिफोरखौ मावनानै बिदि रांखावरि ओ रांखावरि खामायगासिनो आरो। आरो बिदिनो सोरबाबा खायफाबा खायफाबा ओ बिदि प्राइभेटफोरनि ओ प्राइभेट साख्रिफोर मावो आरो बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोरावहाय ओ मास्टार आरो सोरबाबा बिदिनो प्राइभेट ओ दिलार प्राइभेट गारिनि दिडिलारफोरावहाय बिदिनो एकाउन्टेन्ट बा बिदिनो मेकानिक्स बिदिखौ नुनो मोनो आरो। आरो सोरबाबा सोरबाबा साइकेल फाहामनानैबो बिदि न'खर खुंबोयो आरो गारि बेफोरबो फाहामनानै आरो सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो बिजनेस मावनानै आरो ओ बिजनेस बुङोबा जोङो सोरबाबा ओ बिदिनो जानाय मुवाफोरखौ फाननानै मैगं थाइगं बा बिदि फिथाफोर सावनानै बा बिदि ओ रेस टुरेन्टफोर बा बिदि जोङो दानि जुगाव लामाफोराव नुनो मोनो जेरै मम' बा सावमिन फास्ट फुडफोर बिदि सावनानै फाननाय नुनो मोनो। बेफोरजों गेजेरजोंबो मानसिफोरहा ओ माने रांखावरिफोर खामायनाय नुयो आरो नाथाय जों नुनो मोनो आरोना ओ गामि आरो मोनसे जाय जायगायाहाय बांद्राय डेभेलप नङा जेराव कम्पानि गिदिर गिदिरफोर गैया बेयाव रांखावरि खामायनायनि जा माने खामायनायनि गुदिया ओ जोबोद बेलेग होनजायो आरो जाय सिटि डेभेलप सिटि गोदोर गोदोर ओ नि गोदोर गोदोरजों रुजुबोला जोबोद आलदा आरो बेसोरो मोननै जागाफोरनि ओ रांखावरि खामायनायनि गुदिया। नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
औ माने ओ मोनसे गामि ओनसोल आरो ओ सिटि नोगोर ओनसोलनि जेनेबा फैसा खामायनाय आयदाया जेनेबा जोबोर बेलेग बेलेग जायो आलदा आलदा। गामि ओनसोलाव बिदिनो जेनेबा इन्डास्ट्रिफोर बारा गैया बेनिखायनो बि सोरनि गुबै खामायनाय आयदायानो जाहैबाय आबाद बेजों बिसोरो खामायनांगौ जायो बे आबादखौ फानहैनानै बिदिनो जेनेबा सिटि ओनसोलनि खामायनाय होनोब्ला सिटि ओनसोलाव जोबोर इन्डासट्रिफोर दङ'। जोबो गोबां अफिसफोर दङ कम्पानिफोरनि बेवहाय माने गोबां माबा दङ बिफानफोर दङ' जाय बेफोर बिफानाव माने खामानि मावनानै माने फैसा खामायनो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन दा आङो माने सासे फरायसाया फरायबाय थानाय समाव बो बोरै फैसा खामायनो हायो बेखौ आङो बुंफोरलांनो सानदों एसे।
औ नोंथां बुं।
औ सासे फरायसाया जेनेबा फरायबाय थानाय समाव फ ओ कलेजाव फरायबाय थानाय समाव ओ जुदि गावनि खरसाखौ आखाइ खरसाखौ गावनो दिहुननो सानोबा थ' बियो माने स्कुलनि फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि एसे माने फोरोंजायो आरोना। बेयो माने बिदिनो गुबुन गुबुन साबजेकफोर फोरोंनानै बिदिनो फैसा खामायनो हायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे समाव जेनेबा पार्ट टाइम जबफोर खालामनानै जेनेबा केे फे फोराव लाइब्रेरिफोराव अफिसफोराव बिदिनो पार्ट टाइम खामानि मावनानै जाय टाइमाव बिनि कलेजाव कलेजनिफ्राय ओ ओ फ्रि जायो बे टाइमाव माने बिथांमोना बिदि पार्ट टाइम जब खालामनानै माने फैसा खामायनो हायो आरोबाव बिदिनो ससियेल मिडिया कन्टेन्टबो खालामनो हायो जायनिफ्राय ससियेल मेडियाया जोंनो ओ पे खालामो बेफोरखौबो बाहायनो हायो रांखावरि खा खामायनो थाखाय बेनिफ्राय आरो जेनेबा इन्टार्नशप थायो आरोना मोनसे इन्टार्नशप अपरचुनिटि थायो माने गोबां इन्डासट्रिफोराव कम्पानिफोराव जायनिफ्राय जोङो माने माने जोंनि स्किलखौबो रोंहोनो हायो मोजाङै आरो बेजों लोगोसे जों रांखावरिबो खामायो। थ' बेफोरो मोनसे माने सासे स्टुडेन्ट फरायबाय थानाय समावनो माने फैसा खामायनो हानायनि मोन से राहा लामा आरो माने गोबां राहा लामाफोर आरोना। स' नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने बेफोर गासिबो नंगौ नों बुंनाया बाथ्राफोरा। आरो आं सानो आरोना माने ओ बिदिनो ओ फरायसा फोराबो माने नों बुंलांनाय बेबायदि बिदिनो रां फैसाफोरखौ खामायनो हायो औ बे नंगौ माने बिदि पार्ट टाइम ओ साख्रिफोरखौ मावनानै आरो आरो आं माने ओ नोगोर आरो गामिनि फारागथिनि बारै आं बुंनो सानदों। माने जों गामिफोराव बांसिनै जोङो माने ओ बांद्राय रांखावरिफोरखौ खाम खामायाबाबो जोङो माने जिउखौ खुंलांनो हायो आरो आरामैनो। नाथाय जोङो ओ नोगोरफोरावहाय जोङो माने जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय बांसिन रांखावरि नांगौ आरो ना नांगौ जायो आरो। जेरैहाय बिदिन्थि हिसाबै माने ओ सासे मानसियाहाय जुदि गामियाव बाजि रोजा खामायोबा जुदि मोनसे ओ फिसा नोगोरावहाय फिसा जागायावहाय माने फिसा टाउन बा सहरफोरावहाय ओ बाजि रोजा खामायोब्ला आरो सासे गाया गिदिर सहर बा टाउनाव ओ बाजि रोजा खामायोबा बेसोर मोन सानैनि माने ओ लिभिं कन्डिसना जोबोद गुबुन गुबुन जागोन आरो मानो होनबोला जायया फिसा सहरावहाय बाजि रोजा खामायो बेयो माने बे जोबोद मा होनगोन आरामैनो बे सलिलांनो हागोन आरो बे बाजि रोजा फैसा थाखा फैसा बा रांजोंहाय नाथाय जायहा मोनसे ओ गदोर सहराव खामानि मावदों बाज रोजा ओ दरमाहाजों बिथाङा माने ओ बिदि मोजां माने बिदि स्मुथ ओ जिउखौ खुंनो हानाय नङा आरो मानो होनब्ला ओ जों गोदोर गोदोर नगरफोरावहाय गोदोर गोदोर सहरफोरावहाय मा जोंनि ओ जुदि जोंहा गावनिनो न' गैयाब्ला जोङो भारा थानो गोनां जायो। आरो बेफोर न'फोरनि भाराफोराहाय जोबोद ओ माने दाम गोसा आरो आरो इलेक्ट्रिक बिलफोराबो दाम गोसा आरो मैगं थाइगंफोराबो दाम गोसा जायो। बेखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथाङा बेनि बेलायाव मा सानो?
औ बे बाथ्राया माने जोबोरैनो थार माने बिदिनो बुस्थुफोरनि दामफोराबो जेनेबा नोगोर आरो सोहोराव एसे आलदा आलदा जायो जेनेबा सोहोर ओनसोलाव मैगं थाइगंफोरा जोबोरै दाम बारा जायो गामि ओनसोलनिफ्रायु गामि ओनसोलाव गोबांखौनो बायाबाबो मोनो जेनेबा न'खरावनो गायनानै फुनानै बिदिनो जेनेबा रांखावरि रांखावरि खामायनायनि राहाया जेनेबा गामि आरो सोहोराव बेलेग बेलेग जायो बे बेनि थाखायनो जेनेबा खमै माने बारा माने खस्थ'आथ' मोननैयावबो दं सोहोरनि रांखामरि खामायनायावबो गामिनि रांखावरि खामायनायावबो नाथाय माने बे बेफोर मोननैखौ माने जोबोर आलदा नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ माने ओम जोङो नोगोरफोरावहाय माने जों कम्पानिफोराव बिदिनो साख्रिफोरखौहाय मोननो हायो आरामैनो नाथाय नाथाय माने बेयाव थानायाबो जोबोद खस्थ' बुंजायो आरो गामिनिफ्राय जोङो माने रुजुनानै नायोब्ला।
औ माने बिदिनो जेनेबा गावनि फैसा रांखावरि खामायनायनि गोबां बाहागोआनो जेनेबा गावनि लिभिं कस्टआव थाङो आरोना जेनेबा दोनथुमनायनि थाखाय एसेबां फैसा थालाङा। सिथियाव थानायाव।
औ
ओ जोङो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा बेखिनियावनो नोंथां?
औ दे नोंथां।
दे।